हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांसिम। औ होनब्ला जों। आयदानि सायावहाय सावरायनोसै। जोंहाथ माने। खोनादोंना।
औ दे सावरायग्रो दो।
औ माने दमासि होनो। दमासिबो होनो मा। गोबो होनो जोंनिया। माने बेयो मोनसे। जोंनि माने एंगार हायै माने आबादजों सोमोन्दो थानाय होननानै बुंनो हायो मानो होनबा जोंङो आबाद मावख। खांनायनि उनावहाय जि माइ मोनो माइ मोनो बेजोंहाय जोंङो फिथा फिथा बानायनानै जे जायो माने आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानै बुंनो हायो आरोना जोंङो।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव माने मागो दमासिखौ माबायदि फालिनाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ औ ओरैनोथ मागो दमासि होनोब्ला नोंगौ आबादजोंहाय सोमोन्दो थानाय जोंनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो। आरो बेखौहाय बे फोरबोखौहाय जोंनि ओनसोलजोंहाय साफ्रोम नखरफ्रोमबो फालियो ओरैनो मागो दमासि फोरबोखौहाय जेब्लानोखि। माइ आबादफोरखौहाय हाखांजोबो हाखांजोबनायनि उनावहाय पुस मासनि जोबथा सान मोनानिफ्रायनो फालिनाय जायो। ओरैनो बेवहाय ओ। सिगां समफोरावहायथ दैमा जिंफोरावहाय बिदिनो माइहुं खालामनानै माइ जिगाबजों माइहुं खालामनानै।
बेलागुर होनोना अ नोंथांमोनजों माइहुं। होनो माने जोंनि ओनसोलाव बेलागुर होनो आरोना।
औ औ बेबायदिनो माइहुं बा बेलागुर सिङावहाय औवा आरि औवा गोथांफोरखौ दोननानै लावखारफोरा फुं माग दाननि से अक्टखालि फुङावहाय। सावनानै दुगैयोमोन आरो दुगैनानै बिदिनो। फैनानै नखर नखर माने फिथा सिथाव बेफोरखौ जायोमोन होननानै मोन्थियो आरोखि। खिन्थु आथिखालाव। जोंनि जों बेफोरखौ नुनो थांलिया। ओरैनो। मागो दमासिनि मुङावहाय। फस मासनि जोबथा दिनखालि जेनेबा मागो दमासियावहाय जे माखासे फिथा सिथाव सावो नालाय। बेफोरखौहाय जगार खालामनानै। दोनो आरो जेरैहाय। माइ गुन माइरं गुन्दै बिदिनो बायदिसिना आरोखि सिबिं। मेथाइ बेफोरखौ नांगौ जायोना। बेफोरखौहाय जगार खालामनानै लाखानाय जायो।
माने फिथा सौराइ बिदि सिगाङावहाय माने सिगाङाव देनाय बायदि दि सिगाङाव देखाया आरोना माने जा सौराय देना लाखाया आरोना जेब्ला मानसि फैगोन अब्लासो माने बानायनानै होगोन बेबायदि जगार लाखा जोबनानै माने जेब्ला मानसि फैगोन अब्ला बानायनानै होयो आरोना बेबायदि फिथा सौराइ माने बेखौहाय बिदि ना माथो?
मामा मा होनो पुष दाननि जोब था दिनखालि मोनाब्लियाव ओमफ्राय साब माबानानै दोनजोबखायो खालामनानै
अ देनानै देनानै माने जगार खालामनानै दोनजायो दोनखायो आरो।
दिनै पुष मासनि जोबथा दिनब्ला दोनैहाय बेलासि फोरावहाय बानायनानै दोनजोबगोन ओमफ्राय बेखौहाय जानाय जाया सावनायबो जाया आरोखि। जेब्ला माघ मास जायो जेनेबा गामोन फुङावहाय गामोन फुं फुङावहाय माग मासनि से अक्ट' थब्ला गाबोन फु फुङावहायसो बेखौहाय सावनाय जागोन आरोखि। बेबायदि।
अ माने गुबुन गुबुन आरो नोंथांमोननि माने जोंनि ओनसोलावहाय ओरैहाय माने पुस मासनि जोबथा खालारावहाय बेनि सिगांनो माने बेलागुरखौ बानायबाय थागोन आरो ना। माने जायहाय मा-माइ हा हानायनि नाराफोरखौहाय बुथुमो बुथुमनानै ओ बेखौबो होगोन आरो मोजाङै थालिर बिलाइ थालिर बिलाइ गोरान जिगाब माने सिङावहाय औवा होनानै सायावहाय माने बेलागुर खालामगोन आरोना बेखौहाय। बेनि उनावहाय पुस मासनिजोब था जोबथा दिनावहाय मोनायावहाय माने लावखार ओंखाम जायो आरो ना गथ' माने गथ'फ्राबो खायसे खायसे जायो आथिखालाव थ' नुनो मोनला बेफोरखौ एसे गेदेर गेदेर लावखार ओंखाम जायो आरोना सिगां समाव सिगां समावहाय माने दैमा जिङावहाय लावखार ओंखाम जायोमोन । माने इयावमोन बेयावनो उन्दु माने प्लास्टिक खोबनानै बेयावनो उन्दुनाय ओमफ्राय फुङावहाय दुगैनानै बेलागुरखौ खुलुमनानै सावोमोन आरो ना बेवहाय बेलागुरावहाय सौराय ओ सौराय आखाया बे बेखौ सारोमोन आरोना बेबायदि नुनोमोन। माने मागो दाननि सेथि खालार खालिहाय माने जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों माने जि दायो माने बर'फ्राथ' जि द गोदोनिफ्राय गावनि गाननाय जिखौ गावनो दाना लायोमोनथ' दख'नाफोरखौहाय बा गामसा सा हौवाफोरनिखौ बेहाय थाथ सालखौहाय जोंनि जोंनि ओनसोलाव माने सिन्दुर औ सिन्दुर फोननानै होयो सिन्दुर मोनथाम सिन्दुर आरो अनबिद बि जे अन अनजोंहाय लागायनानै गुफुर आरो गोजा फोनो आरो ना मोनथाम मोनथाम बेनि उनावहाय बेनि उनावहाय जोंनो माने आबाद गाहाय मोसौखौहाय माने मानियो मोसौखौ मोसौखौबो आखाय सारो आखाइ सारनानै बेनि उनावहाय गोबोर सान होनो होननाय होनो दरजा मोखां मोखाांङावहाय माने गथा गथा दुलुर दुलुर खालामो आरो बेबायदि खालामोमोन बेबायदि खालामनाया दाब बो दङ ओमफ्राय फाका न'फोरावहाय बिदि खालामला आरो बिदि हानि न'फोराव खालामनाय नुनो मोनोमोन आरो फुङाव सिखारनानै दुगै-दुगैस्रां लोबस्रां माने इदि खालाम ओमफाय इसोरनि नामावहाय फिथाफोरखौ बावगोन बेनि उनावहाय जानोसै आरो बेबायदिमोन बेबायदिथ'
उम उम नोंगौ नोंसिनिजों थारैनो सिगाङावहाय जेरैबायदि दंमोन बेयो एसेब्लाबो दासिमबो दं। खिन्थु जोंनिजोंहाय जोंनिजोंहाय इसिबां नुनो थांलिया आरोखि
औ
ओरैजाय खालि नुयो बे नोंसिनिजों दंनाा गैया जेनेबा माग मासनि से अक्ट' खालि फुङावहाय फिथा सिथाव जानायनि सिगांनो जिगाबजोंहाय माने फिथाइ थायग्रा फांफ्रोमबो बिफांफोरख खौहाय खानानै होयो आरोखि जोंनि
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि नुयो आरो माने फिथाय थाइग्रा गासैबो गय बिफां दंबा गय गाैबखौबो खानानै होगोन आरो जिगाबजोंहाय जिगाब नङाबा बै औवानि थेवल ना मा होनो थेवल जोंहाय माने बेजोंबो खानानै होयो आरो ना जाय माने आथिखालावथ' आरो खायसे खायसे न'खरफोरावहाय ओ माइबो गायलाना जिगाम मोननो थाङा। ओमफाय जेबो मोनैयावहाय बे थेवलजोंबो खानानै होनाय नुनो मोनदों आरो ना आङो जिगाबनि सोलायबो
उम उम
खोनादों ना?
खोनादों औ दे बुं
बे मागो दानावथ' माने जेबो इदि मोसानाय मुसुरनाय बा बांद्राय एसेबां रंजाया खालि माने जानायनि फोरबो होननानै बुंनो हायो आरोना बेख खौहाय माने जागोन ओ जोंनि बुहुत बर' मानसिफ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जौ जौ संनायखौ जौ संनाया सोलिबोगासिनो । जौ लोंगोन माबा बेदर। थाबा बेदर जानाय बेबायदि माने सोलिनाय नुबोगासिनो आरोना। गथ' गथायफ्रा फिथा फिथा मागिनाय बेबायदि दङमोन गोदोनि समावहाय। फिथाखौहाय बयनिबो न'खरावहाय फिथा ओ जाहैगोन आरो ना फिथाफोरखौ ओमफाय जाखोनदा जानोथ' हाया फिथाफोरखौहाय न'आव लाबोनाय बिदि फिथा मागिनाय नुदोंमोन आरो ना सिगां समावहाय। नोंथांमोननि ओनसोलजों मा बेफ बेफोरबायदि गैना गैया?
नोंगौ बे फिथा मागिनाय होनोना जायखौहाय बे फिथा मागिनाया जोंनिजों दाबो दङ जे जोंनि ओनसोलावहाय मोनसेल' हारिनि मानसि गैया नालाय मोननै मोनथामसो दङ बेनि फ्राय जेब्लानाखि जोंनि हारिया जेनेबा दमासि फोरबो फालिनायनि मुङावहाय फिथा सिथाव सावो अब्ला ओ बे खाथि खालायाव थानाय बे गुबुन हारिनि उन्दैसा उन्दैसा गथ'सा फोरा फैनानै मागिनानै जा फैयो आरोखि बेबायदि दङ जोंनिजोंहाय ओमफ्राय जोंनि जोंनि मानसिफोराबो ए एफा एनै उन्दै उन्दैफोरखौल' मागिनानै जानाय नुयो आरो ओमफ्राय गेदेरफोरखौहाय बेबायदि मागिनाय फैनाय नुनो थांलिया। आरो बांसिनथ' बियो जौ आरि बेफोरखौहाय इसिबां मानि बैसागुफोर बायदि बाहाया थेवबाबो गावजों गाव एसे खाथि सोमोन्दो थानाय जेनेबा न' खाथ थिनि बेफोरो माने एफा एनै सोरबा सङोबा लिंलायनानै आरिनानै लोंनाय बे दङ आरो।
माने जोंनि ओनसोलाव ओरैहाय माने आखाइ एवनाय आखाइ एवनाय होनोना। माने आखाइायावनो ग्रा माइरंखौहाय सोमनानै सबाइ गोरान सिबिं गोरान नारेंखल होनानै एव माबायो ओ एवो जे बेबायदियाबो दाबो सोलिगासि। आरो माने आखाइखौहाय ओ मोसौनोबो सारो।
औ।
बे मागोनि सेथि खालारावहाय बेबायदिबो दङ आरो नोंथांमोनजों गैगोना गैया बेबायदि आखाइ एवनाय।
बियो जोंनियावहाय गैया। आं बांद्राय नुवाखैबो जोंनियावहाय गैयायानो होनजायो। ओरै जोंनियावहाय बांसिन। फिथा सिथाव सावनाय जायोबा आङो बांसिन बिदिनो।
फिथा होनो जायखौहाय सोरनिजोंबा सोरनिजोंबा मोसौ फिथाबो होनो नामा बे एसे दुमालुवआ।
लावदुम लावदुम फिथा होनो एन्थाब बिदि
एन्थाबखौहाय जोंनि जों सिथाव होनो। बिदिनो गोरान जे सारायावहाय अनखौहाय होग्रोनानै सिबिं होनानै जे फायख'नो। बेखौहाय सिथाव होनो जोंनि जों। बेनिफ्राय ला औ। बेखौहाय बे मोनथामखौनो आं बांसिन सावनाय नुयो आरोखि।
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो होमब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आयदाया बेवहायनो जोबनानै थांबाय। उनफोराव नोंस-नोंथांनो फ्राय मोजाङै मोनथिगोन होननानै आसा थाबाय गोजोन्थों।
औ दे नोंथांनिसिमबो।